खोनादोंना औ खानादों।
ओ मा खालामबाय दङ?
रैनो दं जिरायनानै
आदचा ओरैनो मा मा ओंख्रि जाखांखो?
खुमब्रा नासोमोन दिनै।
अ नोङो बे मासाव बबेबाफोर दावबायनो सानदोंमोन नामा बेरायहैनो
दावबायनायाथ' सानदोंमोन औ
बबे बबेयाव दावबायनो सानदोंमोन
दिल्लीयाव दावबायहैनो होनना सानदोंमोन आं
औ दिल्लीयाव थांनो सानदों। आंबो थांनो सानदोंमोन होमबालाय सानैजोंनो थांजागौमोन।
समखौ मिलायहोनानै हो
माजोंहाय थांनो नागिरदोंमोन थांनाया
ट्रेनजोंनो थांनो सानदोंमोन
द त माबाजों थांनो सानदोंमोन।
ए आर' आर'नाय ट्रेनजोंनो थांगोन। ओरैनो
प्लेन आथ' लादोंमोन औ।
ओरैनो मोजां मोजां जायगा दं जेनेबा इण्डिया गेट लटास टेमपोल। सान्दोंमोन बेरायनो ओमफ्राय समा मिलायोबा सानैजों थांजागौमोन।
औ सम सानैजोंनो
ओमफ्राय नैबे बोथोरखौ नायनानै आङो एसे गर'मा बारा जागोन बायदि आङो नुहरदों।
औ दाथ' बोथोरा गरमानो
औ बोथोराथ' बिराद गरम दा जोंनियावनो।
थांजागोन समखौ
गुबुन बबे जायगायाव बेरायबावगोन सानदों दिल्लीयाव।
दिल्ली आव नायसै बेरायग्रा जायगा जायगायाव थांसै।
औ
कुथुबमिनार दं। ताज महल फ्राव थांजागोन
औ
जेरै
ओरैनो-ओरैनो बेरायहैनायाव सानबैसे प्लेनिं लादों‌ जाय
सप्ता खनसे प्लेनिं खालामनानै
ओ आह
औ
दा ओरैनो थांगोन ना ट्रेनजोंनो थांगोनखौ माबा खालामदों सियर खालामदों
सानदोंमोन
औ दा ओरैनो बेसेबां सो लागोन बादि नोंनि आइदियाव ट्रेननि टिकेटा जोंनि ओनसोलनिफ्राय दावबायनांगौ
तिन सारि हाजारसो थांगोन नामा रिजाभआव थांबा
आथसा ओरैनो आंनिफ्राय दिल्लीसिम थांनो सानबैसे सो नांगोन आंथ' दावफेराखैबो
दिल्लीसिम सानथाम सानामनि बारा लागोन एसे सानथामजों मोनहैगोन
हटेलफ्राव थाहैगोन ना बबेबा न'नि मानसि दङ दिलीयावहाय
हटेलाव थायोसै हटेल बुक खालामनानै
दिललीनि मबि जायगायाव थाहैगोन जोंङो
पारबनस
ओरैनो हटेलनि रेटफोरा बेसेबां बेसेबां लायो बेबो हरसेयावबा
हटेननि रेटआवथ' बिदिनो लागोन एसे मोजाङाव थायोबा देर हाजार दुइ हाजारसो लागोन मेर्ला कुवालिटि दंनानानै ओरैनोबो बेरायनो दिल्लीयाव बेरायग्रायाथ'
कारजों ना टेम्फुजों ना
थेम्फु सेम्फु जोंनो मोजां जायो।
खाराबारा इन्थारेसथ जायो आरो जायगाफोरखौबो जोंङो मोजाङै नुगोन आरो क्लिन मोनगोन बे हटेलनि जानायफोरा बेसेबांसो गोलैगोन मोना सानसेयावहाय?
सानसेयाव फुं बेलासि जायोब्लाथ' बिदिनो तिनस'निफ्राय सारिस'
तिनस'निफ्राय सारिस' मोजां जायोब्ला आरो बाहेरायावबो जानो हागोन नङा होमब्ला ओरैनो जायगा बेरायगोनल' ना गुबुन माबायावबो दावबायल' दंमोन
ओरैनोथ दिल्लीखौल' बेरायग्रोनो सानदोंमोन जा हायो सपथा नि गेजेराव
बेसब पतानि गेजेरावहायथ' दाथ' गरमाबो बिराद गरम अखाफोर हायो बा एसे गुसुजानो हागौ दा ओंखायनो आङो नैबे मासखौ बाद होनानै ए अक्ट'बर नभेम्बर बे मासफ्रावहाय थांनो मोजां जागोन नामा सानदों
औ बेफोरखौ नायनानै थदो
ओरैनो नोङो हारसिङै थांनो नागिरदों ना सोरबा लोगो दंदेरबावो?
बेनोथ' हारसिंबो थांनो सानदोंमोन लोगो मोनबा साबसिन जायो जानायाथ'
मोजां जायो थांनाया बेनिफ्राय आंबोथ' थांफा हागोनासै जेन'बा आंबो बेखौनो प्लेनिं खालामबाय थादों नथाय ओरैनो
द
बेयावहाय माबायोब्ला